हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथा औ
औ औ नोंथां नोंथांखौ आं कल खालाम हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन सम दङना नोंथां?
औ नोंथां दङ औ
औ औ नोंथां आं जोंनि आसामनि दैबानानि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन जोंनि आसामाव दैबाना जायोब्ला माबादि मा खहा जायो बेनिफ्राय खहा जानानै जों माबादि हेफाजाब मोनफिननो हायो बेनि सायाव नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथां।
नोंथाङा आंनि सोंथि सोंनायनि फिननायखौ आङो गाव जा एसे हायो गाव जा एसे बुंनो सानदों बेखिनिखौ आङो नोंथांनिसिम फोरमायनोसै अब्ला
औ नोंथां
औ जोंनि आसामाव दैबाना जायो होनब्ला खहा जाया नङा गोबाङैनो खहा जायो
औ
जोंनि दैबाना जायोब्ला जोंना
औ
जायो उन दैमा जायोब्ला बिदिनो न'खरफोरा जुदि बांसिन अखा हाबाय थायोला बेवहाय जोंना लोमनाय जायो आरो न'फोरा जनिबा हाफोरा एसे गाहाय गाहाय एबा औ खाथि खालायाव दैमा औ दैमा सेरनै न'खर एबा हाखर गिदिर गिदिर न'खर बिदि सेराव जुदि न' नखर दङबोब्ला अब्ला बेफोरो एसे थाबनो लोमनो नागिरो
औ नथां
औ बेनि उनावहाय जेब्ला बियो लोमफैयो अब्ला न' सिङाव हाबफैजोबो बेखौथ' बेखौ जोङो हमथानो हाया नालाय
आरो बिदिनो लोमसाव जोबो आरो थानाय न' मानि संनानै जानाय न' मानि बिदिनो हाबलांजोबो दैया आरो जोंनि बिदि बिदिनो न'खराव गोबां गिदिरैनो खहा जायो जेरैखि थानो हायि बिसिनाफोरा थानो हायि उन्दुनो हायि ओंखाम ओंख्रि संना जानो हायो बेफोरबायदि जानानै थाङो आरो
औ आरो बिदिनो दावबायनाय लामाफोरावबो जोङो नु नुनोमोन गोबाङैनो लामा बन्द जानाय बायदिसिना दैबाना जान बुंफब जोबनाय आरो खायफा खायफा जायगा फोराव दालांफोरा बायनाय दै दैनि थौजों दैमानि थौजों दालांफोरा बायलांनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिनि गेजेरावनो जोङो बेफोरबायदि खहा जायोब्ला जोंना गेद- गेदेर गेदेर सुबुंफोरा बिसोरखौ हेफाजाब हैनायखौबो जों नुनो मोनो बायदिसिना जानाय लोंनाय गाव जा एसे हायो गावसोरनिफ्राय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय माइरं थाव बेफोरबायदि जोङो फनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो खायफाया एसे फैसा रांखावरिबो एसे हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ औ
बेफोरबायदिनो जोंनि न'खराव जा फिसिनाय बेफोरबायदिनो दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरखौबोथ' जों खहा जानाय नुनो मोनोना नोंथां
औ नोंथां नांगौ
औ नोंथां मानो होनोब्ला दैया गोबारै जुदि बाना जायोब्ला जों मानसियासो थांना थानो हायो माबा मोनसे राहा खालामनानै थांनानै थानो हायो नाथाय जिब जुनार जों बेफोरबायदि थांनानै थानाय नुनो मोना नोंथां गोबां खहा जालाङो
नंगौ नंगौ
औ औ
अ औ बेफोरबायदिनो जोङो दाावमा दाउसा एबा जिब जुनारफोरखौबो जोङो हानायमानि फा खालामनो नाजायो नाथाय गेजेरावनो बांद्राय जायोबोला जोङो लाखिनो हाया आरो जोङो गोबां खायफानि न'खराव गोबां जिब जुनार न'आव फिसिनायफोर दङब्ला बे बेफोरखौ जोङो हानायमानि लांफानो नाजायो नाथाय खायफा बांद्राय जानायाव जोङो हाया आरो। बासायनो बिदिनो गोबां खहा जायो बे समाव जोंना मावनाय दांनायफोरा थाद'यो खायबा न'खराव हाजिरा खामला मावनानै जानाय न नखरा एसे गोब्राब जायो बे समाव सोलिना थानो थांलाय फैलाय दावबायनो थाखाय जोंना गारि मर क्टरा बन्द' जायो आरो जोङो लामाफोरावबो थाबायथिंनोबो हाया थाबायनानैबो थांनो हाया मानोना लामाया लोमसा सावो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव
औ औ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो खहा जायो नाथाय बेनि गेजेरावबो जोंना बेफोरबायदिया गोबां सम थाया नाथाय जाखिनि सम थायो बेखिनियावनो जोङो मोननांगौ खिनि खस्थ'खौ सहायनांगौ जायो खायफा गैथारि न'खरफोराव एसे बांद्रायैनो खस्थ' जानाय खौ जों नुनो मोनो। मानोना न'फोरा एसे बायला जिला आरो गाहाय गाहाय-गाहाय रोखोमनि न'खर थायो बेफोराव एसे औ दैया एसे हाबहैयो आरो बुरजायैनो औ
बेबायदिनो दै बानायाथ' ओ जोंनि आसामनि मोनसे औ मिथिंगा औ-औ नोंथां हागोन औ दै बानायथ' खौ जोंनि आसामनि मोनसे मिथिंगायारि बेखौ मा बुंगोन खैफोद खौनो'नो बुंनांसिगोन नोंथां ओ भारत हादरनि रायजोफोरनि मादाव ओ आ माबायानो जोंनि आसामानो बयनिख्रुइबो बांसिन दैबाना जाथावना ओ रायजोफोरनि गेजेराव आरो ना भारत हादर फोरनि गेजेराव औ नोंथां।
औ औ
ओ बेफोरबायदिनो आसामाव ओ दैज्लां बोथोराव बांसिनै अखा हायोखायनो ओ दैमा-दैसा आरिनि ओ दै दैफोरा ओ गिदिर देरनानै लासै-लासै दैया बुंनो हमो ओ अब्लानियानो जोंना दै बानाया जानो हमो नोंथां औ जेब्ला बे अखानि बिबाङा बांसिन जायो अखानि बिबाङा बांसिन जायोब्लानो जोंनि ओ दैमा दैसानि दैया बुङो ना नोंथां औ। अब्लानियानो दैबाना जायो औ। अब्ला जोंना ओ हाजो हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय दैया बेफोरबायदिनो दैब'फोरखौ उसिफाव होयो नोंथां औ अब्ला अब्ला बेफोरबायदिनो जों ओ उसिफावनाय दैफोरनि दैया दि ओ खाथि खालानि हालामफोरखौ ओ दैबाना खालामो औ दैबाना खालामो बेखौनो जोङो दैबाना होननानै आसामनि ओ दैबाना होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ नोंथां। बेफोरबायदिनो ओ बांसिन अखा हानानै दैबाना जानायनि जाहोनानो जाबाय ओ जोंनि जा सान्दुंनि बिदुङा जेब्लानोखि ओ बांसिन जायो अब्लानोखि ओ मेसें बोथोराव जेब्लानाखि सानदुंनि दुंथाया जोंनि हाखर बा दैमाफोरनि दैखौ ओ बोनानै लाङो। अब्लानियानो बेयो बरफ जाना थाहैनानै जेब्लानोखि दैज्लां बोथोर जायो अब्लानिया अखानि महर लानानै गोग्लैबोयो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ-नंगौ नोंथाङा औ नोंथां नंगौ।
औ औ बेफोरबायदिनो ओ गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि आसामाव दैबानाया ओ खैफोद लाबोगासिनो ओ बेफोरबायदिनो मि ओ मिथिंगायारि जाहोनाव औ जानाय दैबाना बेफोर-बेफोरो जाबाय आबुङै जायो नोंथां ओ गोदो-गोदायनि गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंना आसामा दैबानाजों दुखु गोनाङै ओ गोहोम खोख्लैबोगासिनो दं नोंथां।
औ थां नंगौ नंगौ औ
औ औ नोंथां औ। आसामाव दैबानाया मोनसे मिथिंगायारि जाथायल' नङा नोंथां
औ औ
मोनसे बोसोरफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानाय खैफोद आर ना ओ जायनि जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव समाजारि रांखान्थियारि आरो आबहावायारि खहा खालामो
औ औ औ नोंथां नंगौ नंगौ
दैबाना दैबाना जायोब्ला बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ बांसिनै जुदि अखा हायो अब्लानोखि जोंनि जा ओ बेफोरबायदिनो भुटान सकिनिफ्राय ओ सकिनिफ्राय बेफोरबायदिनो दैया गोबाङै देरबोयो अब्लानियानो दैबाना ओ दैया बुखारबोनानै बोहैखारबोनानै दैमा दैमा फैनानै जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गोबां दैबाना खालामो
औ नोंथां नंगौ नंगौ बेफोरबायदिनो जोंनाव न' सेरावहाय
औ
दैमा दङ मोनसे गिदिरैनो
औ
बेनि न' सेरनायावनो जायो बियो बेनि ओफ्रायायनो बेयावहाय दैया बोहैबोनानै बिराद लोमसावजोबो आरो बेनिफ्रायनो जोंनि खाथि खाला न'खरफोरावबो एसे लोमनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ जों आगोलनि ओायनो नुबोगासिनो बेबायदिनो लोमनाय औथां
औ नोंथां बेफोरबायदिनो दैबाना जायोब्लाथ' जोंना न'खरनि दाउ अमा हांसो गासिबो खहा जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनो अखानि बोथोराव दैमा दैसानि दैया उसि बावो आरो आसामनि दैबानाया गुदि जाहोनाय मौसुमि बारनि जाहोनाव रोजा रोजा अखा हाहोनाय
उ
जायो औ नोंथां बेफोरबायदिनो जायनि जाहोनाव ब्रह्मपुत्र दैमा आरो बराग दैमा बेनि दालाय दैसाफोरा ज' जानानै दैमानि दैखौ उसि खावो आरो जोंनि आसामावबो बाना खालामो नोंथां
औ औ नोंथां नांगौ
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनि दैबानाया गोबां खहा खालामो मानसि दुमसि जि जिब जुनार गासिखौबो औ नुदां
अ बिदिनो बिनि्प बिनि गेजेरावबो जोङो हेल्पखौ मोननाय जायो आरो हेफाजाबखौ औ नोंथांनिफ्राय आङो बेखिनि आसामाव जाबायदि जोंना दैबाना जायो माबायदि खहा जायो बेफोर खौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनानै मोननानै एसे गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां
औ औ नोंथां ओ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसामनि दैबानानि सायाव जा मोनथिनो मोनामोन बेखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ
औ औ नोंथां दे बिब्दिब्ला नोंथां